हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना
गाव खोनादों नोंथां नोंथ नोंथाङा मा खालामनाय
आङो दाथ' ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन
ए माथो ओंख्रि
ओंख्रिया माबाहाय खुमब्राजों दाउजों
ए हाब गोथावथ' खुमब्रा दाउआ आंबो खोनाना जानोसो लगैलायबाय
नंगौ नामा माब्लाबा फै आलासि जानो
दे थांजागोन सम मोनब्ला थांगोन आङो आलासि जानो खुमब्राजों दाव जोंनो जागोन आङो थांब्ला
जागोन दे खुमब्राजों दाउजोंल' नङा मेर्ला मोनजाबावगोन ना
औ औ ओमफ्राय बे खुमब्राजों दाउजोंखौलाय बोरैदि सङो आङो माने जानाय जायो न'आव बिदिनो होनोमब्लाबो संनाय जाया आरो आं खुमब्रा दाावजोंखौ
जोबोद गोरलै बेबो गोरा खोथा नङा
औ
जेरै- दस्रा मैगंफोरखौ सङो बेबायदिनो सङो आरोना बेखौ गिबियावनोथ' खुमब्राखौ हानानै लानांगोन
औ
बेफोखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ
औ
हाफानांगोन ना बेखौथ' आरो बेदरजों सोंबाय हिसाबै बेदरखौ फोमोनग्रोनांगोन आरो दाउजों जायोबा दाउखौहाय सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि हालदै होनानै मोजाङै संनानै
औ नोंथां ओमफ्राय बे खुमब्राखौ फिसाखौ जायोना बोरायखौ जायो
बोरायखौहाय जानो जोबोद गोथाव मोनो गोबां मानसिफोरानो नाथाय आंहा बोरैबाबा बे गुफुर गुफुर जालायनाय जा जानाय खुमब्रा बोराय खौहाय जायोब्ला एसे मान लुनायसो मोनो
माननाय माने मोदोमा मानो ना गारामा मानो
मोदोमा मानो
आचसा
मोदोमखौ आङा मा उन्दुनायसो मोनो नाथायबा बेबायदि खुमब्रा बोराइजों हांसो बेदरखौबो जानो- मोजां मोनो होननानै गोबां मानसिफोरानो बुङो। आरो जायोबो आंबो जायो जानायालाय आरो थेवब्लाबो एसे मानलुनाय मोनो आङो मोदोमखौ जायोब्ला। आमफ्राय नोंथाङा आरो मा मा ओंखाम ओ माबा बर'नि ओंख्रिफोरखौ संनो रोङो बा मिथिनो लुबैदों
ए संनो रोंनायाथ' आङो नारजि अमाखौ आं जोबोद गोदाव सङो माने आं माने सिगाङावहाय मोनसे बे बाजै हटेल होनाया बेवहाय मावखांबायना आङो बेवहाय मावग्रामोन आं माने ओंखाम ओंख्रि सङोमोन नालाय बेवहाय औ बेवहाय माने बे खामानिखौ सोलोंबोदोंमोन ओं ओंख्रि सङोमोन औ ओंखाम संग्राया आलदा दं ओंख्रि संग्राया आलदा थायो नालाय आं ओंख्रि सङोमोन आरो आंना नारजिमोन आरो संनांगौआ
अ जोबोर मोजांथ' अब्लाथ' नोंहा नोंथाङा ओ बेफोरबायदि नारजि अनला बेफोर ओंख्रि संनायनि गोबां मोन्दांथि दङ एक्सपिरियेन्स एबा गियानफोरबो दङ।
औ दङ नोंथां।
हटेलफोरनि ओंख्रिखौथ' गोबां सुबुंफोरानो जोबोद गोथाव मोनो गोथाव मोननायनि जुनैनोथ' गोबां सुबुंफोरा हटेलनि ओंखाम ओंख्रि जानो ओ फैथारो ओमफ्राय नोंथाङा माबा फोर मा होनो नोंथांनि जर'खा मा होनो बेखौ रेसिपिफोर माबायोमोन नामा बाहायोमोन नामा जायजों ओ माने नोंथांनि हटेलनि जाग्राखौनो
औ
आङो माने ओरै नारजि अमाखौ बोरै सङो बेखौ आं माने खिथाग्रोसै आरो उनावहाय आङो बै माखासे नों होननाय नों सोंनाय माखासे इनग्रेडियेन्सफोरखौहाय खिथानोसै आरो आं मा मा होयो आंना आलदामोन आरो स्पेसियेल आङो जेब्ला नारजि अमाखौ सङो अब्ला मा खालामो सिगाङावहाय बै नारजिखौ ओरै साराय गिददिरावहाय रुगोरोमोन आरो लहानि साराय दंमोन।
ओम
ओरै लहानि साराइयाव रुग्रोनानै मा खालामो एसे बिदिनो आधा घन्टासो रुयोमोन आरो मानो होनबा साराय गिदिर नालाय साराय गिदिरावहाय टाइम लायोमोन आरो ओरै बिदुं जानो दाना जेब्ला बेखौ रुयो साराय गिदिराव रुखांनानै मा खालामो ओ बेदरखौहाय आरो बै साराय मोनसेयावहाय बेदरखौ एवखानानै लानोसै आरो अमा बांसिन होयो नालाय। अमाखौथ' बांसिन जायो मानसिफोरा सोरबा सोरबा दाउबो जायो आरो नाजोंबो जायो दाउ ब्रयलारजोंबो जायो। दाउ लकेलजोंबो जायो नाथाय गोथावसिन होनोब्ला अमायानो गोथावसिन औ नोंथां औ अमा लानोसै अमा होयोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो अमा मेजेमबो लाबोफायमोन अमा मेजेम होफानांगौ आरो जाहाथे बै नारजिया माने मिलौसिनो आरो ओमफ्राय कुवानटिटिया बिदिनो ओरै जानांगौ आरो बेदर ना जुदि थिन केजि जायोबा नारजिखौ मा होनांगौ नारजिखौ एक केजि होनांगौ आरो बेनि रेसिआ होनांगौआ
औ
ओमफाय मा खालामो नारजिखौथ' रुखांबाय नालाय दहाय आं खिथानाया नारजिखौबो रुखांबाय दाना बेदरखौबो एवखांबाय मस्ला थस्ला संख्रि थंख्रि फोनांजोबखाबाय आरो बेदरखौ एवनायावहाय।
औ
बेदरखौ एसे दै होनानै जेब जेब फोमोनखायो आरो मानो होनबा जुदि दै होनानै एसे फोमोनगोराबा बेदरा माने दै संख्रि बायसिना हाबनो नागिरा आरो जुदि नारजियाथ' मा मा जायो नारजिखौ होयोबा डाइरेक्ट आ बैयो एसे आमथा माबा जायो नालाय माने बिदरआव हाबनो थान जायो आरो रसाआ फारस्टआवहाय दाना बेदरखौथ' एवबाय दाना बेदरखौ एवखांनानै दाना बै नारजिखौ दाना मा खालामखो आङो सु नारजिखौ सुस्राफिनबाय आरो बै रुनायखौ सुस्रानानै बिदिनो साग्लिनोसै एबार खो खोसलिजों नङाबा दालि खाथा होननाय दं मोनसे औ साग गंजों सायो साग्लिजोबनानै दाना साखांबाय नालाय दाना सानानै मिस मिस जायो आरो जुदि जाथ्राबा मा खालामो ग्रेडारावबो होजायो आरो।
नंगौना औ आं दिनैसो खोनाफेरदों ग्राइडारावबो होजायो होननानै जानायाथ' जागोन बे गेब्लेयो हिसाबै बेबो बुस्थु नाथाय दोरोङारि महरै सङोब्लाथ' आरो जों साननो हाया हाया आरोना बेफोरबायदिखो खालामजायो होननानै दे नोंथाङा फोरमायबावहाय
ग्रेडाराव होनसै नालाय ग्रेन्डारावथ' गेब्लेेजोबखायो जा जिनिस होआ मानो जेनेबा गोरा गोरा बुस्थुआबो गेब्लेयो नालाय ग्रोनन्दारावथ' दखना ग्रेन्दायाव होनानै बेखौ मिस मिस खालामजोबो आरो आरो बिदिनो ओरैबो खालामो जेनेबा उग्लिखांनानै जाय जाया गेब्लेया बेखौहाय ग्रेन्दाराव होनानै होफिनो आरो बै सारयावहाय बिदिनो बेखौबो जेब्ला गेब्लेखाङो अब्ला गेब्लेनानै बेवहाय खारदैबो होनाय जायो आरो बै थुग्लिनाय समावहाय जाहाथे खारदैया मा खालामो बैखौहाय थुग्लिनाय माबाखौ नारजि बिलाइखौहाय गुरै खालामनानै होयो आरो जायनि थाखाय माने थाब गेब्लेनायावहाय हेफाजाब होयो बै खारदैया
औ
दाना खारदैखौ रुयहोखांबा दै होनोसै बेवहाय दाना दै-दैखौहाय एसे बुरजा होयो आरो एसे साराय गेजेरसो होयो जोंनाथ' मानसि बुरजा होनांगौमोन नालाय सिगांहाय हटेलावहाय दाना दैखौ बुरजा होनानै दाना गोदौग्लाब होजोबसै ओरै मा मा होनांगौ होजोबसै आरो बेवहाय संख्रि बानलु ओमफाय संख्रि संख्रि बानलु होनानै ओमफाय बै माखासे मस्ला बायदिसिनाखौबो होनाय जायोमोन आरो
औ
मस्ला बायसिनाखौ होखांनानै जेनेबा माखासेन आं होनदोंना माखासे इनग्रेडियेन्सफोर दं आंनि हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
माने बेवहाय माखासे मस्ला होयो आरो बेवहाय जेन'बा ओरै गलमुरिस ओमफ्राय बै फिसा फिसा बेखौ बाजाराव मोनो आरो मस्लाफ्रा आं खिथाजोबला मानो होनबा खिथाबा नोंथाङा माने आङो बै हटेलनिखौ खिन्थानाय बाददि जागोन आरो। बेखिनि आं खिथाजोबला औ ओमफ्राय बिदिनो मस्लाफोरखौ होनानै बिदिनो गोदौग्लाब होबाय आरो ओमफाय बेदराबोथ' मोनखाबाय बेदरा मोनखानायखौ दाना जेब्ला गोदौफुनायावनो बे बेदरखौ होसनबाय आरो।
औ।
ओमफफ्राय बिदिनो ओाय मेसें गलियाागौमानिे बेखौ दोनबाय थागोन आरो मेजेमाबो बेसेबां गोबाव दोनगोन बेसिबां गोथाव जागोन आरो बै मेजेमा गलिनानै अमानिया औ बिदिनो देर घन्टा गाहाम संनाय जायोमोन आरो जोंखौ एखमबाथ' दुइ घन्टा दोननाय जायोमोन फुंनिफ्रायनो संनानै औ
दा अनला ओंख्रिनि सोमोन्दैबो नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा
औ। नोंथाङा मिथिनो लगै नाम अनला आनलाखौरै सङो -
औ।
औ आंना मोजां खोनादोंनाा आबासआ
औ खोनादों खोनादों।
औ औ माने अनला ओंख्रिखौथ' मिथिखायो बयबो एफाराब माने गोरा नङा बेयो बेखौ बयबो बर' सुबुंफ्रानो मिथियो अनलाखौ बोरै स सङो अनलाया माने अनलाखौ माखासे अन खालामनानै मा खालामो बेखौ ओ गुन्दै बानायनानै बेवहाय दै गलायनानै बेखौ रस बानायनाय जायो आरो।
औ
अननि दाना बेनि उनावहाय मा खालामो बै जोङो बेदर होयोब्ला बेदरखौ एवखाबाय बेदरखौ एवनानै खेबसेनो बेदरा खावसे मोनोबा खेबसेनो दै होबाय आरो दै होनानै मस्ला थस्ला होबाय बेयावनो बेदरखौ खावसे फोरमायखांबाय नालाय
ओं
ओमफ्राय बैखौ अनला आं दैखानाया बे अन देनाया गुन्दैया बेखौहाय सार गनानै होयो बा गल दैजों गलायनानैबो होनाय जायो आरो लसखौहाय औ अब्लानो बै जेब्ला रानो बिदैया जेब जुब खालामनानै अब्लानो मोनबाय आरो बेवहाय नों दुन्दिया गंगार दुन्दिया होनो हाबाय आरो संख्रि साखिनानै ओमफ्राय खारै होनांगौ ला सावाय
औ औ हारियानासोथ' औ गुबै इनग्रेडियेन्स बायदि बुंजायो नङाबाथ' मिलौनाय नङा।
नंगौ नोंथां दा नों नोंथांजों रायल्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ दे नोंथां औ साबायखर थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय
दे होनब्लालाय नोंथां दोनथ'नोसै।